हेल' औ हेल' नोंथां औ खोनादों औ
औ होनोमबा औ होमबा दोङो दिनैनि बेबायदि रायलायनो लानायखौ जोङो जागायजेनसै ना होमब ना
औ औ जागोन नोंथां
औ होमबा आङो गिबियावनो नोंथांनिफ्राय सोंगोरनो लुगैबाय ओ नोंथां नों थाङा दे जागायग्रदो जागायग्रदो
ओ बेलासे गोजोन बिदि हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय बेलासे समनि ओ
औ
अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि होनोबा नोङो मा मा अनला ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन
औ हागोन
दे बिदिब्ला फोरमायना होदो
अनला ओंख्रि होनोबाथ' आङो बारा एसबां मिथिया थेवबाबो आङो जेसांखिनि मिथियो
औ
बिसांखो आङो नोंथांनो फोरमायनो सानबाय गिबियावनो जों मिथियोदि ओ बेबायदि गोबां रोखोमनि बेबायदि अनलादों दाउदों आरो गुबुन गुबुन बेबायदि अनलाफोर थायो। आरो जोङो उम मिथियोदि ओ बे बायदि खोमा बिबार अनलाबो जायो होननानै मिन थियो। आरो लोगोस ओ लोगोसे बेबायदि गोबां रोखोमनि अनलाफोर दङो। आङो बेबायदि बारा ओ गामियाव थानाय जाया बेनिख खायनो आं बारा मिथिबाङा थेवबाबो आङो जेसांखिनि मिथियो बेखौ आङो नोंथांनो ओ खोन्था हरनाय जाबाय। नोंथाङा मा बायदि सङो अनला ओंखारखि आरो माब बायदि मोनजायो नोंथा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन उम। ओ फासावनो आङो बेबायदि एस थियावनो अन दाउ अनला ओंख्रि होन्दोंमोन नामा नोंथाङा?
औ
औ दाउ अनलाखौ आङो फोरमायना होनो। ओ दाउ अनला होनोबा जोङो ओरैबायदि सङो। ओ बेबायदिनो दाउखौ जोङो थावदों एसे सेरनानै लाग्रोयो बिनि उनावहा जोङो। ओ माइरंखौ सोमहाबनानै दोनो आरो बिनि उनाव सोंखा सों खांनायनि उनावहाय एसे ओ फोराननानै लायो। फोरान खांनायनि उनाव बेबायदिनो ओ थो खौसेयाव बेबायदि देनाय जायो। गुन्दै खालामनानै लानानो जायो देखांनायनि उनाव बेबायदिनो आरो बे दाउ बेदर खौ मोजां फोमोनना लानानैहा आरो बिनि उनावहा दै एसे होनानै फोमोनो दाउ बेदरखौ आरो बिनि उनाव दैखौ एस से जाब्रा होननानैहा बेबायदिनो अनला बिदिनो अनला माइरं गुन्दैखौ जोङो होसननाय जायो। बेबायदि होनाय जायो आरो गोद दौनाय मोजां गोदौनाय समावहा बेबायदिनो ओ एसे बेखौ निजोमै ओ गोबावहै बिदिनो गोदौ होखांनायनि उनावहा बेबायदिनो ओ साखिनानै ओ बे बिदिनो बिदि खांनाय जायो। आरो बेबायदिनो उनावहा नैथियाव खोमा बिबार अनला खोमा बिबार अनला होनबोला ओ बेबायदि संनाय जायो ओ जोङो। आङो बेबादि खोमा बिबार अनलाखौहा खारैदों जानो मोजां मोनो। खारैदों बेबायदि ओ खोमा बिबारखौ सायना लाखांनायनि उनावहा बिदिनो खारैदों हा बिदि एवख्रबबाय थायो संख्रि होनानै आलो बिनि उनावहा आरो खारैखौ एसे होनानै एव फ्रावबो बिनि उनावहा दै दै होनानै जोङो बेखौ मोजां बिदिनो ओ नाग्लि नानै साग्लिनानै बिबादि मोजां फोमोनो आरो बिनि उनाव दै इसे होबावनानै बे अनलाखौ जोङो देना लानानै बिदिनो गुन्दै खालामना लानानैहा जोङो बेयावहा ओ बे खा ओ खोमा बिबार अनला ओ होसननाय जायो अनलाखौ। बेबादिनो ओ बे खोमा बिबार अननायाव जोङो दाउ बेदरबो होनो हाय यो आर बिदिनो ओ हमनानै लायनाय दैसाफोराव बेबायदि गुरनानै लायनाय बिबादि ना फोर खौबो जोङो होसननानै जानाय जायो। आरो नोंथाङा अनला मेगंनि सोमोन्दै ओ माबाफोर ओ सोंनोबा सोंबावनो हागोन।
नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंलांबाय बेखो आं खोनानानै जोबोर बे बायदि ओ ओ मिथिबाय। आरो ओ नोंथां बुंनाया बाथ्रा नंगौ थारैनो सैथो दां आरो बेबायदि आङो गोबां ब्राय आं गामिफ्राव थानायनाय जाया। आरो आं टाउनाव बांसिन थायो। बेनिखाय आङो बारा बेबायदि लकेल अनलाफोरखौ आं बा बारा जाबाय ओ जानाय जाया। बांसिनानो माखौ टेलाव जानाय जायो। थेवबो आङो गामियाव फैबोला बेस ओ बेसबांखिनि जायो आं बिखौ बुंनो सान्दों। गिबियावनो नोंथाङा जिबुंखिनि बुंलांबाय। बिदि दाउ दं अनलादो आं बिखो ओ जाबाय ओ बिदि गामियाव जेब्ला आंङो फैयो ओ क्लासनिफ्राय ओ अब्ला सुटियाव फैबा आंङो मोनजायोदि बेबायदि बिमा बिफानि संनायखौ ओ बेबायदि जानायाव जोबोद गो थाव आरो जोङो बयबो मिथिगौदि बिदि अनला ओंख्रिया बेबायदि बर'नि जोबोर मुंदांखा मोनसे ओ बेबायदि ओंख्रि आरो जोङो बुंनो हाबावो दि बेबायदि अनला ओंख्रिखौ गोबां रोखोमै सों संनाय जायो सोरबा बेबायदि खारैदों संङो सोरबा थावदों संङो। आरो नंगौ थारैनो बियो मुंदांखादों लोगोसे आरो जोबोर गो जानोबो गोथाव। आरो आंङो ओ मिथिबावोदि बेबायदि गोबां ने चारेल बेबायदि भेजिटेबोल एबा गोथां मैगंनिफ्रायबो बिदि अनलाखौ संनाय जायो। आरो जों मिथिदि खारैखौ जोङो बेबायदि गोबां रोखोमै बनायनो हायो आ रो बेबायदि बायनानै मोननाय खारैखौबो होयो। बनायनानै बनायनाय खारैखौबो होयो आरो लोगोसे जोङो बेबायदि थावदोंबो जोङो बेबायदि अनला ओंख्रिखौ संनो हायो आरो नोंथाङा नोंथाङा मा मा अनला ओंख्रिफोरखौ जाखो? आं नोंथां
औ औ बेबायदिनो आ आरो दा दैज्लां बोथोरावहा ओ बिदिनो औवा औवा मेवाइनि अनला बेखौबो जोङो जानो हायो। बेबायदि औवा मेवाइनि अनलाखौ ओरैबायदि संनाय जायो ओ दाउ बेदरदों जाब्लाबो जों हायो आरो ओरैनो गोनजा जानोबो जों हायो आरो बे ओ ओ बेबायदिनो ओ बे मेवा अनला मेवाखौहा जोङो ओ दालिफोरोदों बो संनानै जायो थावदों संनानैबो जाजायो आरो बिदिनो ओ गोबां अनला दोंङो मैथ्रु बिबार मैथ्रु बिबारखौबो ओ खारैदोंबो जाजायो आरो थावजोंबो जाजायो। ओ जों आङो खारैजों जानो गोबो जोबोर गोथावसिन मोनो बे मैथ्रु बिबार अनलाखो। ओरैबायदि जायो ओ मैथ्रु बिबारखौ सिगां बिफांनिफ्राय हानना लायनानै बेबायदिनो ओ फिसा फिसा इदिनो फिसा ओ सायना लानानैहा आरो बिदिनो ओ खारैदों बेबायदि संनाय जायो बेखौ आरो बिनि उनाव ना बेफोरबायदि ना खांख्राइ ओ जों दा दैज्लां बोथोर खांख्राइ बिदिनो ना मोनो बेफोरखौ जोङो होनानै जानो हायो आ रो आरो बिदिनो ओ गोबां ओ रोखोमनि अनलाफोर दोङो आरो बेबायदिनो ओ नोंथाङाबो बुंनोबा बुंनो हाबावगोन फंनैसो।
नोंथाङा जिबायदि बुंलांनाय जे जेरै ओ औवा मेवा बेखौबो अनला जायो जानो हायो होननानै आंङो औवा मेवानि अनला आंबो मोनजाफेबाय खोन्नैसो आरो आरो बिबो मोनथिबावोदि औवा मेवाखो बिबायदि मोखै बनायनाबो जायो होनना आं खोनायो आंङो मोनजाफेराखै आरो बेबायदि लोगोसे नोंथांङा बुंलांदों जे मैथ्रु बिबार बे मैथ्रु बिबारखौबो अनलाजों जायो होननानै नंगौ थारैनो मैथ्रु बिबारखो थारैनो अनला जायो आरो जों मिथियोदि गोबांफोरा बेबायदि बेदरदों जायो आरो सोरबा सोरबा बेबायदि लकेल ना एबा जोङो मिथियोदि बर' आइजोफोरनि मोनसे हुदा बेबायदि ना गुरनाय बि ना गुरनानै बेबायदि ना लायो गोबां रोखोमनि नाफोर मोनबोयो जोङो बर' रावैबा बेबायदि नास्राय होनना बुंङो आरो ना बोथ बोथिया होनना बुंङो गोबां रोखोमनि नाफोर दोंङो आरो खांख्राइफोर दोंङो बेफोर खांख्रायफोरखौ बेबायदि संबाय थानाय हमायाव सायाव गारलानानै होयो आरो जानायाव जोबोर गोथाव मोनजायो। आरो नंगौ थारैनो आंङो बेबायदि खोननै खोनथामसो मोनजादों आरो आंङो बुरनो बुंनो सानबावओदि जोंनि बेबायदि बर'नि मुंदांखा अनला ओंख्रि ओ गोबां बेबायदि ओ मा आइजोफोर एबा गोबाङानो बिदि संनो रोङो आरो थावनायावबो जोबोर गोथाव जायो जेब्ला जोङो जायो अब्ला जोङो ओ मोनथिगोनदि जोबोर गोथाव नायनायावबो नुनायावबो गोथाव संनायावबो बेबायदि मोजाङै संगो सङो आरो जानायावबो जोबोर गोथाव आरो ओ नोंथाङा जिखिनि बाथ्राफोर बुंलांबाय बे अनला ओंख्रिनि सायाव जेरै औवा मेवा आरो मैथ्रु बिबार आङो बेबायदि आंनि ओब बिमानिफ्राय बेबायदि आङो संनायखौ खोननैसो नुदों आङो बेबायदि बारा थाबाय थानाय थाबाय थानाय जायैखाय आङो बारा मोनजाया थेवबाबो आङो जेसांखिनि मोनजादों एबा जेसां मिथियो आं नोंथांनो बेसांखिनिखो फोरमायनो नाजादों लोगोसे ओ नों नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा आरो अ अनला ओंख्रि? खौ मा मा ओ रोखोमै सङो आरो मादों मादों जाजाबावो एबा ओ मा मा ओ मा मा बेदर एबा मा मा बुस्थुजों ओ जोङो अनला ओंख्रिखौ सङो आरो जायो आरो माबायदि सङो बेबायदि नोंथाङा मो मोजाङै बेबायदि गुवारै बेखेवनो हागोन नामा आं नोंथांनिफ्राय बेबायदि आसा थाबाय?
औ ओ बेबायदिनो अनला ओंख्रि जाबावो होमब्ला जोङो बेलाथि ओ बेलाथिदोंबो जोङो बेबायदिनो अनला जानो हायो बेलाथियाव ना होनानै हा बेबायदिनो बेलाथियाव ना होनानै जायो फोरा जोङो ओरैबायदि संनाय जायो ओ ओ बिलाथि थत थावदों बेबायदिनो एवग्लिग्रोनानै लायो बिनि उनावहा मोजां एवग्लिनानै लानानैहा बेबा बिलाथिखौहा बिनि उनाव दै होयो बिनि उनाव आरो बेबायदिनो मोजाङै बे माइरंखो सोमहाबना दों दोननानै दसे बोखांनानै बिनि उनाव फोराननानै बेखौहा देनाय जायो आरो देखांनायनि उनावहा ओ बेबायदिनो दैयाव गोदौबाय थानायाव बिदि अखौ होनानै आरो बै ना जोड़ो थाखाय नाखौ जों सिगांओ बेखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनानै बे खौ होनाय जायो आरो बेबायदिनो मोनबावो ओबासिखा बिबार एबा मास लांखार बिबार बेबायदिनो जों मोनबावो बेखौबो जों अनला जानो हायो ना खर'दो ना ख'दों जायोबा जों जोबोर गोथाव मोनजायो बे मासलांखार बिबारखौ औरबायदि संनाय जायो ओ बेखौ दों संनाय जायो आरो ना बेबायदिनो खारैदों सङो होमबाला ओ मस्लांखार बिबारखौबो बेबायदिनो संख्रैदों सिगां एवग्रोना लानानै नै बेबायदिनो आरो बिनि उनाव ओ बियो रानखांबोला बिनि उनाव खारैजों एसे एवो बिनि उनाव एवखांनानैहा बिबायदिनो दै होनानै बे अनलाखौ होयो आरो बिदिनो बे ना खर'खौहा जोङो बेबायदि हाथाय -बजारनिफ्राय जोङो बायना लाबोनानैहा बेबायदिनो एवफ्रामना लानानै बे खौहा ऐसे ओ ना खर'खौ ओ ऐसे ओ नाग्लियो गारा ओ गारबा जोंहाय बिनि उनावहााय बे न खर'खौ होसननानै मोजाङै गोदौ होनानै ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बिनि उनावहा बेखौ होसननाय जायो आरो आरो बिदिनो दोङो ओ गोबां रोखमनि ओ मेवा गोखै मेवा गोखैखौबो जोङो बिदि आसार खाम बेखौबो अनला जानो हायो थावजों सेरनानैहा बेबायदिनो ओ अमा बेदर अमा बेदरदोंबो जोङो अनला जायो आरो बेबायदिनो थाव सेरनानैहा जानो हायो आरो नोंथाङा माबाफोर फनैसो अ जों दिनै अ दिनैनि सावरायनायखौ बेसबांखिनियावनो दोन्थ'नोसै खोमा नोंथां
औ जोङो दिननि सावरायनायखौ बेसांआवनो दोनथ'नोसै जाहा समाबो जाना फैबाय नोंथाङा जिबायदि बाथ्राफोर बुंलांबाय आङो बेबायदि दिनै मिन्थिनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो आसा थाबावदि उनफोराव नोंथांनो बेबायदि रायज्लायनो मोनबावगोन होनना होमबा जोङो दोनथ'नोसै
औ औ दे नोंथां औ गोजोन्थों औ औ